नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ। नोंथाङा एसे सम होनो हायोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लां बोथोर समावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना नोंथां? औ।
जोंनिथिंजाय दैज्लां बोथोर बुङोब्ला जोङो जाय समावहाय बांसिन अखा हायो जों बेखौनो मिथिना मोनो बियो खमैबो बैसाग दाननि जोबथा बोथोर एबा जेठ दाननिफ्राय आरो इंराजिनि जुन जुलाइ गोदाननिफ्राय जोङो जागायनायखौ हमनानै लानो हायो। मानो होनोब्ला बे बोथोर निफ्रायनो जोंनि ओनसोलावहाय अखा हानाया जागायजेनो।
औ।
आरो माइ आबाद फो थाखाय आबादारि बिथांमोनहा अखा हाजेननायनिफ्रायनो दुब्लियाव मुखुब जायो आरोखि। बिथांमोना माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो गावसिनि दुब्लिफोरखौ नायस्रांनानै लायो आरो अखा हाजेननाय समावनो बिथांमोना बेवहाय जोंनि न'आवनो मोननाय माखासे अर्गेनिक एबा न'आवनो दिहुनजानाय हासारफोर जेरै गोबोरखि बोरमा खि बायदिसिना मैगं मैलानि दाखोरजों बानायनाय हासारफोरखौहाय बिथांमोना दुब्लियाव राननानै दोनखायो आरोखि। बिनि उनावहाय बिथांमोना जाय दुब्लिया मोनसे दैमा एबा दैसाजों फोनांजाब नङा एबा दाय जाय दुब्लियाव दैमा दैसानि दै हाबा बेवहाय बिथांमोना अखा हादैजोंनो गायनो गोनां जायो जानायनि थाखाय बिथांमोनहा बे दुब्लियाव दैखौहाय जेब्लाबो अखा हादैखौनो थिम थिम सोनानै लाहैयो आरोखि बिथांमोना गिबियाव आलि दानग्रोनानै आलि दानखांनाय लोगो लोगोनो आलिखौ खोफिनो आरोखि जाहाथे बेवहाय दैया थिम थिमै थायो बेनिफ्राय बिथांमोना खेबसे फिनसे हालेवनानै दोनगोरो जाहाथे हाया गुरै जायो आरो बे फिनसे हालेवखांनायनि उनावहाय बिथांमोना बे हालेवगोन एबा गायगोन जायगायावहाय माइ गायनो थाखाय माइ जोलैखौ साननैसिमहालागै मोनसे फाथोनि बस्थायाव एबा जलंगायाव दैमायाव सोमनानै दोनो। आरो बेखौहाय साननैनि उनाव बोखांनानै मोनसे एसे गोजौ दै थाबाङै आरो दैबो सोयोब्ला थाग्रा बेफोरबायदि एसे बांद्राय दैब' नङि जायगाखौ सायख'नानै बेवहाय खोथियाखौ फोनानै लायो आरोखि बिनि उनावहाय बिथांमोनहा जाय दुब्लिखौ फिनसे एवदोंमोन बेखौहाय फिननै एवनानै बेनि उनाव आरोबाव बियो गुरै जाबावोब्ला फिनथाम एवनानै फिनथामनि समाव बिसोरो गायनो लाहैयो आरोखि दा बुंनो थाङोब्ला खाथियाया जोंनो गायजाथाव महर मोननो थाखाय जिबानिफ्राय नैजि सानसिम जोंनो सम नांगौ आरो बेवहाय जिबा आरो नैजि समावहाय बिथांमोनहा जायनाखि आद्रा थानाय दुब्लि बेवहाय आलि दाननाय आलि खोनाय आरो गिबि एवजेननाय जायखौ जों खारायनाय होननानैबो बुंनाय जायो बेफोर हाबाखौ मावनानै लायो बिनि उनावहाय खोथियाया फुजाथाव महर जाबायब्ला बिथांमोनहा फुनानै लाग्रोयो आरो बे फुनाय समावन आबादारि बिथाङा बैयो रुइनानै थानाय दुब्लि फोथारखौहाय एवनानै फोमोननानै लायो आरोखि बिनि उनाव खोथियाखौ जाय जायगायाव गायगोन बेवहाय लांनानै गायनाय जायो दा बेनि अनगायै माइ गायनायनि अनगायैबो जोंनियावहाय गुबुन गुबुन मैगं थाइगं आबाद मावनाय जों नुनो मोनो जेरै फाथो आबाद फथल आबाद बेफोरखौहाय जोङो गुबैयै नुनो मोनो बिनि अनगाबो गुबुन गुबुन मैगं दङ जेरैहाय खुमब्रा मैथा मैथा फाथो मैथा बांगाल होननानैबो जोंनिथिं बुंनाय जायो सबाय बिमा एबा लेस्रा बेफोरखौहाय जोंनिथिं मैखोमै आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोखि दा जोङो बिनि अनगाबो माखासे आबादफोर मावबावनाय नुनो मोननाय जायो जेरै थारुन आबाद आबाद आबाद जाय जायगाया गोरान बेवहाय जोङो थारुन आबाद आबर आबाद बा आसर बासर आबाद बेखौहाय बांसिनै मावनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो
औ नंगौ नोंथां
बेनि बादैबो जायफोर बिथांमोननि हायावहाय माइ आबादनि अनगा गुबुन जेबो आबाद जाया बिथांमोनहा बै फोथारावहाय सबाइ आबाद आरो माखासे ओ खायफा-खायफाया सिबिं आबाद बोथोरनि गदाय होननानै बुंनाय जायो। बेखौहाय गिबि होननानै बुंनाय जायो। बेखौ मावो। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बल आबाद खुमब्रा आबाद माखासे जोगोनार बेफोर आबादखौ मावो आरोखि। दा दैज्लां बोथोर बोथोर बुङोब्ला जोंनिथिंजाय माइ आबादानो गोहोम सिगांसिन गोहोम खोख्लैयो। जोङो माइजोंहाय माइखौहाय जोङो आबाद हिसाबैल' लाया जोङो बेखौहाय जोंनि ओ फुरा बोसोरसे एबा बोसोरसे थ माबोरै बारहोहरगोन बेनि गिबि होननानै गुदि होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनोब्ला जोंनि हादोरा ओ ओंखाम जाग्रा हादोर। गुबुननि बायदि ओ रुटि ब्रेड बायदिसिना जानानै जों बारहोहरा। जोङो बोसोरनि बांसिन समखौ नो ओंखाम जानानै बारहोहरनाय जायो। बेनि थाखायनो जोङो माइ आबादखौ बांसिनै मावनाय जायो आरोखि। जोंनिथिंहाय ओ माइ आबादखौ ओ गोबां रोखोमनि मावनाय जायो। जेरै रन्जित, ओ आसु, माइब्रा, माइसालि, खेस्र', फरिमल, बायदिसिना गुबुन गुबुन मुङै मिथिजानाय आबादफोरखौ जोंथिं मावो आरोखि। जोङो बांसिनै जोंनि ओनसोलावहाय रनजित आबादखौ मावनाय नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंथिंजाय ओ आबाद फोथारा ओ सासे मानसिनि मुङावहाय एसे एसेल' जालांबाय। आरो बेफोर गाससिबो जा एसे एसेल' जानायनि जाहोनावनो दङ सुबुं अनजिमा बांनाय। गोबां दुब्लिफोरखौनो जोङो दिनै थाग्रा खुलि बानायनानै थानो गोनां जाबाय। आरो सुबुं अनजिमा बांनायनि बे थाखाय जोङो हाखौहाय एफा एफा राननानै लानाय जादों आरोखि। जाबाय आरोखि गोदोनि समाव बिदि नङामोन। जोङो सासेनि मुावनो गोबां गुवार गुवार आबाद फोथार मोननाय जायोन दा बे ससेल' आबाद हायावनो जोङो बांसिन आबाद मोननो थाखाय एबा फसल मोननो थाखाय जोङो बे रन्जित आबादखौ मावनाय जायो जोङो। जा मोनो थि ओ जि जिसे बोसोर सिगां रनजित आबाद गैयि समावहाय गुबुन आबादखौ मावनाय जायोमोन। आरो बे आबाद मावनाया जोंहा ओ रनजित बायदि जोङो ओ बिनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायामोन। रनजित आबादा जोंनिथिं खमैबो बिगासेयावनो जिद'निफ्राय जिस्नि जिदाइन हनसिम मोननाय जायो। नाथाय गुबुन आबादखौ आबाद बेखौ जोङो बिगासेयाव दाइननिफ्राय जि मनसिमहालागैल' मोननाय जायो आरोखि बेनिखायनो जोंथिं रनजिताफोरखौ बांसिन मावनाय जायो। दा नोंथाङाबो नोंसिनि ओनसोल ओनसोलावहाय ओ दैज्लां बोथोराव माबायदि आबाद मावनाय जायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो।
औ जेरै जोंनिथिंबो दैज्लां बोथोराव जेरै गुबै माइ आबाद खौनो मावनाय जायो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो दैज्लां बोथोराव अखा हायो नालाय नोंथां बेनिखायनो ओ दैनि ओ बिबांखौ जोङो गोबां मोननाय जायो। जेरै मेसें बोथोर थोरावथ' जोंना दैनि आंखाल जायो नालाय नोंथां। बिनिखायनो जोङो ओ माइ आबादखौ ओ मेसें बोथोराव मावनाय जाया आरो नोंथां। दैज्लां बोथोराव गोबां जों माइ आबादखौनो नुयो आरो। जेरै जोङो माइ आबादनि अनगायैबो जेरै सिंखा पथल खुन्द्रि आरो लेस्रा जेरै पानि लाव बेफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै आबादनि आबादनि अनगायैबो जोङो मैगं थाइगंखौ गायो आरो नोंथां गुबैयै जोङो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोङो माइ आबादखौनो गायनाय जायो आरो जेरै नोंथ मा होननाय बायदि जों गोबां समावनो जोङो ओंखाम बेखौ जोङो जानाय जायो आरो जेरै गुबुनफोरनि बायदि नोंथाङा होननाय बायदि जोङो जेरै आटा रुटि बेफोरखौ जों जानाय जाया आरो नोंथां
औ
बेनिखायनो जों गुबै माइ आबादखौनो मावो गिबियावनो जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो जेरै बेखौ अ खोथियाखौ फोग्रोना लानांगोन आरो जेरै नों बिथाङा होननाय बायदि जेरै बे खोथियाखौ जेरै दानियाथ' जोंना नार्सारिनिफ्रायसो लाबोनायखौ नुनो मोनो नालाय नोंथां म मानो होनोब्ला नार्सारिनि जेरै ओ जोलैया मोजांसिन जायो गसा बारियो आरो बिदां होसिनो होननायलाय बिनिखायनो जोङो नार्सारिनिखौ गोबां लामनायखौ नुनो मोनो आरो बिनि दानि जुगाव माइफोरनि नामाबो गुबुन गुबुन ओंखारदों आरो जेरै बिबि एग्र' बिदिनो बायसमुत बिदि इदिनो गोबां गुबुन गुबुन मुंनि ओंखारबाय आरो नोंथां
औ
जेरै जों बेनि माइग्लिखौ लाबोनानै गिबियावनो फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो जेरै फख्रि नङाबा दैमाफोराव जों सोमनानै दोनो आरो नोंथां मानो होनोब्ला ओ बियो गाजा अरथों होननानै बिनि उनाव साननै थानानै बेखौ जोङो बोखारनाय जायो बोरियाव बेनि उनाव बेखौ लाम रोंानै जोङो थालिर बिलाइ बिनि उनाव आरो ओ जेरै थास' बिलाइ गिदिरजों खोबनानै दोनो आरो नोंथां जा बियो गाजा अरथों होननानै आरो बेनि उनावहाय जोंनो बेखौ फोनो थाखाय जोंनोथ' फोथा नांगोन नालाय नो
औ
गिबियावनो जोङो फोथाराव आलि होग्रोना लानांगोन आरो मानो होनोब्ला बेनि बे फोथाराव दै हाबनानै थायो जाहाथे हाब फोरा सिंनायाव गुरै जायो होननानै आरो बेनि उनावहाय जों बेखौ खारायग्रोना दोननाय जायो आरो नोंथां खारायखांनायनि उनाव जों सामार होनाय जायो आरो मा गोदोथ' जोंना मोसौजोंसो एवोमोन नालाय नों ां जेरै मोसौजों एवनो थाखाय थाय जेरै जोङो नांगोल जुंगाल मै बेखौ बाहायनाय जायोमोन आरो दानि जुगावथ' जोंना जेरै ट्रेक्टरजोंसो एवनाय नुयो आरो नों नथां गोबांखौनो मानो होनोब्लाथाय जेरै ट्रेक्टरजोंह एवोब्ला जोङो जेरै थामजि बिघा गाहाम नैजि बिघा गाहाम जों एवनो हायो आरो नोंथां जेरै सानसे ै जेरै ़ सम लायोमोन आरो नोंथां एवनो थाखाय बेनिखायनो जोङो दाना मोसौजों एवनायखौ गोबांखौनो जों नुनो मोना होनजायो आरो नोंथां ि डक्टरजोंनो जों एवनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो जेरै ओ बै खोथियाखौ जोङो जेरै गाजा अरनायखौ खादायाव लानानै आखायजों एसे सास्रो सास्रो होनाय जायो आरो नों थों सारनानै जाहाथे बियो समानै रज'बोयो आरो बिनि उनावहाय बियो जि साननि उनाव एसे जौ स्लुंफ्लुं जागोन आरो नोंथां बिनि उनावहाय बेयो थामजि सानसोनि उनाव नैजि सानसोनि उनाव एसे राहैनाय गायनो हानाय जायो आरो नोंथां बिनि बेवहाय बेखौ जोङो गायनो थाखाय गिबियावनो जोङो बेखौबो खारायग्रोनानै लाग्रोयो आरो। थां बेनि उनाव जेरै गोबोरखि गोबोरखि खानस्रि हासार जेरै जोङो ओम बोरमा खि बेफोरखौ होनाय जायो आरो नों थां बेनि उनाव जोङो फोथाराव दै थाथों होननानै जेरै जोङो आलिफोरखौ खोनाय जायो जाहाथे दै थाबासो बियो मोजाङै जागोन नालाय नोंथां बेखौ बिनिफ्राय जोङो एवनानै जेरै बेयाव जों गायनाय जायो आरो बे जैरै बे गोथौ हाब्ला जोङो जावायनानैबो दोनो आरो नोंथां खोथियाखौ। मानो होनोब्लाथाय बे गोथौ हाबाथाय बेयाव दै थागोन नालाय नोंथां आरो खोथि खो ए जेरै जों गायनाय आबादा जेरै सेवलाङो आरो नोंथां दै थाबा बिनिखायनो जोङो गिबियावनो जावायग्रोनाय जायो आरो गो थौ हाबा आरो जों बोरि हाब्लाथाय बेखौ ओ बिदिनो गायनाय जायो आरो नों थां बिनि उनाव जोङो गिबियावनो जोङो माइ गायनोबा जोङो ओ ग सा लाग्रोयो आरो नोंथां जेरै जोंना माइसा माइ गायबाथाय गसा लाग्रोनाय जायो। नोंथां बेयाव जोङो जेरै ओ आलारि फोजोंनानै जेरै जोंना ओ थास ओ थास' बिफां गोसोम बिनि उनाव मैथा बेफोरखौ जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां गिबि गसा लाजेननायाव बिनि उनावहाय जोङो बेखौ गायनाय जायो न'नि सुबुङा एसे गायनाय जायो आरो नों थां बिनि उनावहाय गोदोथ' जोंना सावरि बिदि जालायोमोन बैनि न'खर बेनि न'खर दानियाथ' अ जोंनाथ' जेरै ओ हाजिरा टिका बिदिसो गायो आरो नोंथां। ओ जेरै जोंना रां लानानै गायनायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि बायदि बेनि न' खर बैनि न'खर सावरि बेफोरखौ जोङो जानायखौ नुवा आरो नोंथां। एसे नुनो नो मोनला होनजायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जोंनि आइजोफोरा आखायजों गसासे गसासे